हेलौ हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ दे
औ
जों बिदिब्ला दिनै ओ इन-इन्टारनेट नि आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन।
ओ बिदिब्ला आङो जागायग्रोनोसै
जागोन नोंथां।
जोंना इन्टारनेटआ जाबाय मोनसे ग्लबेल नेटवर्क आरोना।
औ नोंथां।
औ ओ बेयो माने कम्पिउटार मबाइल आरो गुबुन गुबुन डिजिटेल हाथाइफोरखौ मोन। मोन मोन फोनांजाब होयो खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां थारै।
ओमफ्राय जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों खौरां खौरां मोननो हायो ओमफ्राय बिदिनो फोरोंथायाइ आरो माबा माबि मिथिनो मोनो आरोना बिनि गेजेरजों जोङो बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों जों ओ जेरै ससियेल मिडियाव जोङो मिथियै खौरांफोरखौ मि नो मोनो ओमफ्राय इउटुबनिफ्राय ओ फरायनायाव कचिं लानो हायो ओमफ्राय गोबां माबा माबि नायनो हायो आरोना सोलोंथाइनि बागै
औ नोंथां
नोंथाङा बो एसे बुंना होदो।
औ नोंथां जोंहा इन्टारनेट होननानै बुङोबा नोंथाङानो बुंनाय बायदि ना जोङो। इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ जायखौ जोङो मोगथाङाव मिथिनो मोनजोबा। बेखौबो जोङो मिथिनो हायो बा जोङो मोनसे जायगायाव मिथिया नाथाय गुबुन मोनसे जायगा। दङ बेफोरखौ गुब मोनसे ज थानानै गुबुन मोनसे जाखौनाय। बिजिरनाय बा मिन्थिनो हानाय बेफोराव जोंहा इन्टारनेटा जोबोद गोनांथि बा इन्टारनेटनि जोहै जोङो। मिथिनो हायो नङा हबा नोंथां बेबायदिनो जोङो इन्टारनेटनि गोेजोन। गेजेरजोंनो जोङो माखासे दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम जोंहा फन हरनानै रायज्लायनाय खान्थि बेबो जोंहा इन्टारनेटनिनो मोनसे खान्थि नङा होबा नोंथां आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोन ना माखासे फरायनाय बा माखासे सोलोंथाइनि थाखायबो जोंहा इन्टारनेटआ गोनांथि। बेबायदिनो माखासे सोलोंथाइ एबा माखासे फोरोंथाइ होनाय आरो लानाय। इनटारनेटनि गेजेरजों लानाय एबा होनोबा जोंनो माखासे प्लेटर्मनि प्लेटफर्मफोर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। जेरै
इउटुब फेसबुक
बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा माखासे प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों जोङो। फोरोंथाइ होनाय आरो फोरोंथाइ लानाय बे हाबाखौ मावनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? जोङो इन्टारनेटआ बेसेबां जौगादों बेजों लोगोसे जों-जोंबो मा जौगा लांफानो हादों आरो जेरैहाय जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो माखासे गुबुन गुबुन आयदानि आयदानि सायाव जोङो ओ फारि फारियै गोजौनिफ्राय गोजौसिम जोङो जौखलां नो हादों बा जौगालांनो हादों नङा होमबा नोंथां? जोङो इन्टारनेटनि जोहै जोंहा गोबां मुलाम्फा जानो हायो जेरैहाय जोङो मा
मिन्थियैखौ मिन्थिनो हायो बा माखासे रोङैफोरखौ जोङो ओ माब्लाबा समाव जों रो खानायखौबो बावनो हा बावनो थाङो। औ बावनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोसोखांफिननो थाखाय जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय ओ गोनां आरो जोङो इन्टारनेटजों लोगोसे जोङो गावखौनो गाव बा जोङो जों जोंनि ओनसोल जोंनि माखासे समाज बा जोंनि माखासे हादोर बेखौ जोङो। जौगाहोनो हायो नङा हबा नोंथां?
ओ नोंगौ नोंथां। मा होनदों नोंथां? खोनायाखै। हेलौ हेल' नोंथां खोनायाखै। हेलौ हेलौ
औ दासो खोनाबाय।
औ ओ फरायनायाव इन्टारनेटनि बिफावखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ फरायनायाव ओ माने हेफाजाब होनायखो?
औ नोंथां।
औ ओ बिदिनो जोङो फरायनायनि माबायाव नायोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो जोङो बिनिफ्राय ओ दानिनो बुंखाबाय आंङो माने इउटुबफोरनिफ्राय ओम जोङो अनलाइन कचिं लानो हायो जेरै डक्टर ओ डक्टर जानो थाखाय निट नि। ओ कच्चिं एम ओमफ्राय बिदिनो जों गोबांम कमपिटिसन कमपिटिटिभ एक्जामनि थाखाय ओ सोलों सोलोंथाइ लानो हायो आरो इउटुबनि गेजेरजों। ओमफ्राय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो मिथ ओ बिनि माने फरायनाय समाव जोङो मोनसे वर्डनि मिनिंखौ मिथियाबा जोङो बिदिनो गुगुलाव थांनानै बेखौ चार्च खामनानै नायनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो औ ओ माने सोंथिनि फिन्नायफोरखौबो जोङो ओ गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय नायनो हायो, नायगिरनानै रोङिफोरखौ औ। ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओ गुबुन गुबुन वेबसाइटफोराव थांनानै नै ओ जोङो सल'बाथा बिदिनो ओ गोबां माने मा होनगोन बिखौ पयेमफोरखौ जोङो ओ फरायनो गोसो जाबा बे वेबसाइटाव थांनानै फरायनो हायो आरो गुगोलफोराव इन्टारनेटनि गेजेरजों।
औ जोङो आरो सोलोंथाइनि अनग गायैबो गुबुन गुबुन माखासे मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो इन्टारनेटनि जोहै जोङो माखासे ओ मुवाफोरखौ बायनाय जेरै माखासे फ्ले फर्म जेरै एमाजन आरो बेबायदिनो जोङो फ्लिपकार्ट बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे नांगौ बेसादफोरखौ इन्टारनेटनि जोहै जोङो ओ बाय नानै जोङो मा खालामनो हायो ओ न'सिम होफैनाय बेफोरबायदि जोङो सुबिदा मोननो हानाय नङा हा नोंथां। आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन माखासे रोंगौथि उम
बुंनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो ओ अनलाइन प्लेटफर्मआव ओ जेनेबा जों हाथायफोराव थाङालासिनो बेयाव दडायरेक्ट बायनो हायो आरो होमबाना जोंहा खस्थ' गैया जायो। ओ जोंनो न'सिम डैलिभारि खालामना होफैयो नालाय जोङो बेखौ थांनानै माने नायनानै लाबनो गोनांथि गैलाया खस्थ' खालामनानै थांनानै जोंनो दडाइरेक्ट न'आवनो होफैयो आरो बिसोरो। अ-अनलाइन अनलाइनाव जोङो ओ बुस्थुफोर बायबाथाय औ।
औ आरो बेबायदिनो जेरैहाय जों आथिखालाव नुनो मोनोना माखासे गानग्रा जोमग्रा ओ बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बा ससियेल मिडि यानि गेजेर ज फोाव बेबायनो जो इारनेनि जोहै नो जोङो माबादि फोनांजाबलायनानै बा कनटे खालामलायनानै जोङो बेबायदिनो दै थाइ हरलायनाया बेफोरबायदि ओ खामानिखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो इन्टारनेटआ जो आथिखालाव गोबां बिफाव लायो जेरैहाय जोंनि जौगानाय जोंनि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आरो जोङो माखासे सोलोंथाइनि गुबै बिफाव होननानै बुङोबा जोङो माखा से जेब्लानाखि जोङो गाव गावनो फायो जोङो माखासे बुजिनो हायै वार्सफोरखौ जोङो गुगुलनि गेजेरजों बा माबेबा मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेर जों जोङो बेनि ओंथिखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो आरो माबेबा सोंथिनि फि फिननायखौ बुजियाबा बा माबेबा सोंथिनि फिननायखौ हायाब्ला जों गोरलैयैनो नागिरनानै लानो हायो आरो बे बायदिनो माखासे आयदाफोरखौ जोङो बुजि नो हायाबा माखासे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो बेखौ मा गुबुना फोरोंथाइ होनाय बेफोरखौ जोङो नायनो हायो बा जोङो माखासे बिजिरनायफोरखौ जोङो गुगुलफोरनिफ्राय जोङो नायनानै लानो हायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन नाङा बुंनाय बायदिनो कम्पिटिटिभ एगजामफोर जेरै गुबुन गुबुन ओ माखासे साख्रि बाख्रिनि इग्जामफोर ना बेफोरबायदिनि सोलोंथाइखौ जोङो ओ बबेबा जायगायाव जोङो फोरोंगिरि मोनाबो जानो हागौ बिनि गेजेरजों बेनियाव जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो फोरोंथाइ लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे फोरोंगिरिफोरा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो फिस लानानैबो माखासे फोरोंथाइ होनो हायो। बेबो मोनसे मोजां गुन आरो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे राङारि आरो आरजिनाय जोङो बे लामाखौबो जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो जेरै जोङो इयउटुबफोराव जोङो माखा माखासे भिदिअ हगारनानै बा माखासे ट्ररिपसफोरनि बा माखासे ट्रेरेलनि माखासे आयदानि सायाव जोङो भिडिअ बानायनानै जेरै ओ माखासे सुंद' साव थुन बा आबुं सावथुन बेफोरखौबो जोङो हगारनायनि जोहै जोङो माखासे मा होननानै बुङो रांखान्थि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनायावबो जोंहा माखासे ओ मुलाम्फा दङ इन्टारनेटनि जोहै मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे आबादफोरखौ जोङो मिथिनो हास'वा बा मिन्थिजोबा बेफोरनि गुदि गियानफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि जोहै नायनानै जोङो बा बे आबाद मावनाय जाय आबादखौ जोङो मावनो नागिरदों बे आबादनि सायाव जोङो गुदि गियान लानानै आबादखौ जौगाहोनाय बा आबादखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो नामा? इन् थाखायारस
जोङो इन्टारनेटनिफ्राय आरो जोङो माने गुबनि रावखौबो सोलोंनो हायो आर ना
औ नोंथां थारैनो।
जों माने गुबुन हादोरनिफोरफोरखौ रावफोरखौ सोलोंनो हायो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों आरो आरो जोङो बुंनो थांङोब्ला इन्टारस्टेट आव मोजां मोजां आरो गारजि बे मोननै रोखोम थायो आरोोना जों बाहायनो रोङाबाथाय जोङो गाज्रि माने बेरेखा जायो आरो जोंनि माने बेयो जोंनि समखौ ओरैनो बेखार थांहोयो इन्टारनेटआ बाहायनो रोङाबाथाय गोबां सम खहा जायो औ। ओ गोबां ओ गोबां सम खहा जायो आरोना आरो गोबां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
गोबां मानसिफोर ओ गाहायैनो माने गथ'फोर मबाइल आरो गेम गेलेनायाव गोबां सम खहा खालामो आरोना इन्टारनेटजों इन्टारनेटजों गेम गेलेनानै
औ नोंथां।
बिदिनो ओ फरायनाय आरो गावनि जिउआव गोबां गाज्रि गाज्रि माबा ओ गोहोम गोहोम खोख्लैयो आरोना बे इदिनो गेम गेलेनानै थायोबा गथ'फोरा गथ' एबा गदिर मानसियाबो गेलेयो दानिया
औ नोंथां।
इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो ओ नंखाय रादाबबो मोनो आर ना माब्लाबा टाइमाव
औ बेबायदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो माखासे खौरांफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो जेरै ओ अनलाइन जोंहा माखासे ओ खौरां बिलाइ फोसावनाय जेरैहाय जोङो पिडि एफ महराव जोङो खौरां बिलाइफोरखौ फरायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बिजाबफोरखौबो जोङो पिडि एफ महरै फरायनो हायो। बेखौ जोङो इन्टारनेटनि जोहैनो दैथायहरनाय जायो आरो गुबुन गुबुन माखासे ओ अफिसियेलि खामानिफोराबो जोंहा इन्टारनेटनि जोहैनो मावजायो। दायो नङा होमबा नोंथां! बेबायदिनो आरोबाव जोङो माखासे मावख'फोराव जोङो इन्टारनेटनि जोहै जोङो माखासे ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बा गुबन सेन्टारनिफाय गुबुन सेन्टारसिम ज माखासे थं बा मा खासे दैथाय ओ ओबेबायदिनो बिथं दैथाय हरलायनाय ना बेफोरबायदि जेरै जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय माखासेखिनि जोङो रोंगौथि आनजाद बा होनानै जोङो माखासे सारटिफिके मोननाय जायोना फोरमान बिलाइ होन्नानै बुङो बेफोरखौ अनलाइ गेजेरजों जोङो दैथहरनानै खम समनि गेजेरावनो बा गोरलै राहायैनो मोननो हायो आरो जोङो बेबायदिनो माखासे आनजादफोर होयोबा जोङो बेफोरनि ओ फिथाइखौ बा फिओ मा होनना बुङो रिजाल्टखौ जोङो ओ इन्टारनेटनि जोहैनो मोननो हायो गोरलै समावनो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि बिफावा जोंहा गोबांथार बेबायदिनो जोङो इन्टारनेट जौगा इन्टारनेट जौ जौगानायनि हाबा मावनांगोन।